आ बेलासि। नोंथांजों आङो
फोरनि दोरोङारि लोंग्रा जेरै जौनि बागै बेखौ बोरै सङो मोरै बानाय नायनाय जायो मा मा हाबायाव बाहायो बेनि बागै फोरमायनो सानों। फोरमायनो हागोन ना? अ जोंनि वा जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि लोंग्रा हिसाबै जों बेखौ बाहायो। जेरै बायदि हाबाफोराव बर'नि जेरै हाबा, खेराइ, फुजा, बायदिसिना हाबाफोराव जों बेखौ बा-बाहायो आरो। बेखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो जेरै माइरं माइरं एंखुर नांगोन आरो बिनि नङाबा खायफाबा माइब्रा माइरंजों बेखौ सङो आरो माइ माइब्रा माइरं मिखुं नङाबा माइब्रा माइरंजों बेफोरनो बेखौहाय जों गिबियावनो दै दो गिदिरफोराव दैखौ फुदुंना लागोरदो। दैखौ फुदुंखांनायनि उनाव बे माबाफोरखौहाय
ओ जौ एंखुरखौहाय होसननाय जायो आरो। मोनब्ला बेखौ आरामसे खादबजों एरखावनानैहाय आ फोमोननाय जायो आरामसो होनानैहाय बेखौ। जेब्ला मोन अब्ला बेखौ खादौजों एरखावनाय जायो। मोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दोननायनि थाखाय जौखौ बे जौ संनायखौ एरुननो थाखाय जोङो सि बा प्लास्टिकफ्राव एर'नाय जायो आरो बेफोरखौहाय। जौ दाला बिदिबो होनो आरो बेहाय एरननायनि उनाव जोङो ओ मरनो खांनानैहाय जोङो बेहाय मोजाङै गुसु खालामनानैहाय जोङो एमावखौ फुननाय जायो फुनखांनायनि उनाव जों जोङो मोनसे मोजां जायगायावहाय दोनो बेखौहाय साननै नङाबा सानथाम बेखौ जाहोनो थाखाय जोङो दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बालथिं गिदििर नङाबा दोस्राव दोफोराव दाबखाफोरावहाय जौखौ सोनाय जायो आरो सोखांनाय ानि उनाव जोंो साननै सानथाम सानब्रैनि उनाव जोङो बेखौ लोंनो थाखाय ब जायोोना खाय ब से बोसोर बोसोर थाम बोसोर बि दोननानै लोङो आरो बेस एसे एसे गोबाव दोनो एसेनो जौआ मोजां जायो आरो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
जों मा मायाव हाबायाव बाहायो होन्नानै बुङोबा जेरै गिबियावनो जों होनो हायो धोरोमफोरनि बानाव। जौखौहाय
ओ खेर खेराइ फुजाफोरावबो जोङो बाहायो बेनि अनगायै ायबो जोङो दमासि फोरबोआव बाहायो ओ बिदिनो आमथिसुवा बिदिफोराव फोरबोफोराव जोङो बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय जेरै सालामि होनाय न'खराव बेफोरहाय मोदायफोरनोबो बावनाय जायो आरो खेराइफोरावबो आरो गारजा होनाय नायफोरावहाय बिनि अनायैबो जोङो बाहायनो हायो जेरै जोंनि रंजानाय फोरबो जेरै बैसागुफोरावबो जोङो बेखौहाय लोंनाय जायो। दमासि बेफोरहाय जोङो बेनि अनगायैबो जोङो जों जों जेब्ला खामानि दामानि मावखांनानै मोनाबिलि जायो अब्ला जों बेखौ जों जोंनि बर' सुबुंफ्राहाय लोंनो थाखाय मोनाबिलि टाइमाव मेंनायखौ मेंगााहो थाखाय जोङो बेखौ लोङो। आरो बिदि होननानै जोङो सुबुं फोथायनाय दङ जेब्ला खामानिफोर मावनानै मेंग मेंगानाय मोनाबा बेफोरखौ खौ लोंबा खा माने मेंगानाय मोनो होननानै जों सुबुंफ्रा फोथायो ‌। बर' सुबुंफोरा खोनादों ना नोंथां औ बेनि अनगा बे बे जौखौहाय
संखांनो बाहायनायनि अनगायैबो जोङो मोननै बाहागोआव खामनो हायो जेरै ओ जौ बिदै। आरो जौ गोरान बे जौ गोरानखौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो बे जौ लोङो जे जौ सं दों मावदों बेखौहाय जोङो सिगाङावनो सोमनानै लानाय जायो। सोमनानै लानानै ज जोङो जेरै बेहाय जौ मावनो थाखाय दोस्राव ओ मोख्रा खर' ओमफाय बिनि सायाव आरोबाव दो मोनसे होनानैहाय ओ जोङो मावनाय जायो आरो मावनायनि उनाव जों खायफाबा दाला बे माबाजों फसरो साबा खायफाबा दोस्रावआव आ आजावो आरो बे जौ गोरानखौहाय। बेखौहाय जौ गोरान होनो जौ बिदैनिफ्राय जौ दिहुननायखौहाय खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां।
बेखौबो जोंनि बर' सुबुंनिया फोरखौ फोरनिफ्राय लोंग्रा जौखौहाय जि आइ टेक मोनबाय होननानै मोनबायानो आरो जोंनि दोरोङारि लोंग्रा हिसाबै जोंङो सिनाय जाबाय बर' हारिनि थाखाय। खोनादोंना नों
औ औ
ओमफ्राय बे जौनि गिबि जाहोग्रा जेरै एमाव बेखौ बानायनो थाखाय जोङो मारै मोनो? बेखौ जोङो सिगाङाव सानग्रोनांगोनना जौआ माब्रैनिफ्राय जायो होननानै बुङोबा बे जोङो एमावनिफ्रायसो जायो बे एमावखौहाय जों बानायनो थाखाय जों गिबियावनो जेरै गामियाव नुनो मोननाय जेरै खान्थाल बिलाइ थाइजौ बिलाइ दंफां राखेब आ गोखा आनारस बिलाइ बायदिसिना बिलाइफोरखौ होनानै जोङो आओं
बिलाइफोरनि गेजेरजों माइरंजोंहाय लगायनानै जेरै एंखुरफोरजों लगायनानै देयो आरो बेखौ। देनो थाखाय जों गिबियावनो एंखुरखौहाय सोमनानै लाग्रोनांगोन आरो बेनि उनाव। सोमनानै बोखांखांनानै। सर'योबा बे बिलाइफोर बुथुमनानै मोननायजों गासैबो देग्लिनाय जायो आरोना। दिग्लिखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै नागोन नाखांनायनि उनाव जोङो माखासे आ।
फिथर फिथर लादु बायदि बानायगोन बेफोरखौहाय जोङो मा होनो।
माखासे सान्द्रि नङाबा संग्रायफोरावहाय फिसा फिसा लादु बायदि। बिदि बानायनानै दोनगोन आरो बेखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो सिगांखो एमाव खर'खौ नांग्रोगोन आरो। गांनि गोजाम एमावफोरखौहाय फोननानै दोननांगोन आरो बे फोननानै दोनखांनायनि उनाव। उनाव बेखौ बिनि सायाव। लगायदेरनानै जोङो माखासे साननि थाखाय बे सान्द्रियावनो दोननाय जागोन आरो रा रायागौमानि रा जेब्ला रायो। आ बोखानाय जायो आरो। बेफोरनो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेरावहाय गोबां आ आ गैजायैफोरा जेरै बेफोरखौ देनायनि गेजेरजों फाननानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो। खोनादोंना नोंथां? गोदोनि दिनाव बांसिन सिन सोलियोमोन बेफोर देनानै फाननायाहाय आथिखालाव बिफोरो खम जालांनायखौ नुनो थांबाय मानो। माने सुबुंफोरनि सुबुं माहारिफोरा जौगानायनिफ्राय जौगाबोबायना। बेफोर खामानिफ्रा खम जालांनो हमबाय आथि बिदिनो दाबो गामि सिंफोरावहाय। देनानै फाननायफोरखौ नुनो मोनो अबेबा अबेबा जायगाफोरावहाय होनानै।
औ औ नोंथां
नोंथाङा जोंनि बर'फोरनि बागै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथांजों आङो माखासे जोंनि बर'फोरनि ओ दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैहाय। बुंनो थांदों सानदों आरोना जोंनि बर'फोरनि मा माखासे दोरोङारि होनना ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहाथ' मिथिखायो जेरै ना फाम ओंख्रि अनला दाउ सबाइ साम' नारजि अमा बेफोरनो नङा ओमबा। दा जोंनि बेफोर माखासे ओंख्रिफोराबो मा। जिआइ टेक मोनबाय मोननाय ओंख्रि आरोना दा। जोंनि बे ओंख्रिफोरखौहायथ' जोङो बर' आइजोफोरा जोबोद मोजां मोजां मोजाङै संनानै। जानो हायो नङा ओमबा नोंथां दा। आरो बावहाय बुंनो थाङोब्ला जेरै आं नोथांनोहाय नाफाम ओंख्रि संनायखो खोन्थानो सानदों। जे सिगाङाव जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय मा नांगोन ना नांगोन नङा ओमबा? ना नांगोन जोङो बे ना? खौहाय जोङो दैमानिफ्राय लायनो हागोन आरो खायफा खायफा ओ फुख्रिनिफ्रायबाबो ना। खौहाय मोनो आरो दा फुख्रियावथ' जोंहा ना गेदेरासो थायो नालाय ना गेदेरखौ जों बांसिन बा बानायनाय जाया आरो बांसिन जोङो इनिफाय ना मावा ना फिसा फिसा गोरलैया बेफोरखौसो जोङो बानायनाय जायो मानो होनबा बेफोरो साबसिन जायो होननानै बुंनाय जायो नालाय बेखायनो जोङो सिगाङावनो मा नाफामनि थाखाय ना फिसा फिसाफोरखौ दैयाव नागिरनानै लायग्रोनांगोन। जेब्ला ना बुरजा मोनगोन अब्ला ना एसेजोंथ' जों जाखाया मानबा फोरानबा जों देबा बे एसेल' जायो नालाय। जेब्ला नाया बुरजा मोनगोन अब्ला जों बेखौ मा खालामनांगोन फोरान नानै लानांगोन मोजांङै सुनानै नाखौहाय गिबियावनो नङा ओमबा नाखौ। फोराननानै लानानै जेब्ला नाया मोजाङै रानजोबो अब्ला जोङो बे नाखौहाय मा खालामगोन। ओ नाफाम देनो थाखाय जोङो। ओ उवालाव देनानै लागोन आरो दा नाफामावहाय जों खालि नाखौल' होनाय जाया। नाफामावहाय मा थास' गोसोम बे हाग्रानि माखासे थास' गोसोमफोरखौहाय मोजाङैहाय बिगुरखौ बै थास'नि बि गुरखौ जिरनानै मा खालामगोन हाना देफागोन आरो दे देफानाय जागोन आरो नाजों ओमफ्राय बे थास'जों मोजाङै देनानै लागोन आरो दा देनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला मोजाङै बे गेब्लेगोन अब्ला जोङो बेखौ मा खालामो खायफा खायफा बेबाय दिनो ओ बयामाव सोयो आरो खायफाया मा हासुङावबो सोनानै दोनो नङा ओमबा जोङो सोनानै ओरैनो जाया बेखौ जोङो मोजाङैहाय मारिनानै दोननांगोन जाहाथे बार गवा आरोना मोजाङै गोरा मारिनानै दोननांगोन आरो बेनि ओ मारिनानैहाय बार हाब हाबा जाहाथे बार हाबबा मा जायो मा होनो मैखुन बेरनाय जायोना जाजानाय नङा आरोखि बेयो बार हाबोब्ला बेखायनो बार हाबैफोरबायदि मोजाङै खाथेनानै ओ जोङो बेखौ बे दान नै दान बेबा दि दोननानै जागोन आरोखि जोङो बेखौ देग्रोमोना मजानो हाया मानो बा जों बेखौ दोननांगौ दोनबासो जों बेखौ जानो हायो आरो दा बेनि उनाव जोङो जे ब्ला जानो बेयो से दान नै दाननि उनावहाय जोङो जागोन अब्ला बेखौ मा हाननानै एसे एसे हाननानै जागोन आरो बाथोन दा बेखौ जोङो संनो थाखाय मा खालामनांगोन गिबियावनो ओ मोजाङैहाय सारायफोरखौ जोङो फुदुंनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव थाव हरनांगोन बेहाय जों मोजां संख्रि सामब्राम बानलुफोरखौ जोङो रेडि खालामनानै लाखानांगोन सामब्राम बानलु फोरखौ जोङो थावावहाय मोजाङै एवनानै लानां गोन नांगौ सिबांनि एवबाय एवनानै मा नाफामखौबो बेहाय एवहरगो आरो आरो बिसोर मोननैखौबो एवनानै मा खालामगोन दै होगोन दै होनायनि उनावहाय बाराद्राय दै होआ मानोबा बे ओ मोन नाफामफोराथ' नाफोराथ' गोरलैयाबोथ' फोराननानैनो मोननायबायदि जाखायो नङा बा दा एसे दै होनानैबो जों फोमोननानै लागोन आरो फोरमाननायनि उनाव खायसे खायसे बेबायदिनो जानाया गोबां रोखोमै जानो हायो सोरबा सोरबा टमेट एसे होनानैबो जायो आरो सोरबा बेखौ बिदैबो जायो नाफामखौहाय बेबायदिनो जायो आरो ओमफ्राय सोरबा बै हाग्रानि माखासे थास' बिसं थास' एबा मा थास' खिनिबो होनोना बेजों जायो आरो नाफामखौहाय दा टमेटफोरजों जायोब्ला जोङो टमेटखौबो बाहाय हरनानै मोजाङै एरग्लिनानै लानांगोन बेनि उनाव जोङो जेब्ला मोनो अब्ला बेहाय माखासे रोङो गंगार दुन्दियाफोर होनो हायो आरो दुन्दियानि बोथोराव गोजां बोथोरावथ दुन्दिया मोनोना जोङो दुन्दियाखौबो होनो हायो आरो बे बेबायदिनो जोङो संनानै जायो आरो दा जोङो बुंनाय दङ जेनेबा बाथ्रानि फाव बायदि नाफाम ओख्रिखौ जाबालायनो जोबाबो सिखारनो रोंलायानो आरो बेबायदिनो मोन एसे गोथाव आरो बेनि थाखायनो बे मा जोंना जे आइटेक मोननाय ना जोङो बे नाफाम ओंख्रिफोरखौहाय जोङो एंगारनो हाया मानोबासो बे जोंनि एंगारनो हायि मोनसे ओंख्रिखा नङा होमबा नोंथां दा आरोबाव बेल नङा जोङो नाफाम ओंख्रि बेहाय जोङो बानायनानैल' जोंना जो फाननोबो हायो दा नङा होमबा ओ जों गोबां मानसिफ्रानो बे नाफामखौ बायनानै जायो खायसे गोबां सुबुंफोर दं जेरावहाय नाफोरखौ मोननो खस्थ जेराव जे जायगायावहाय दै फोर गैया बायथ नाफोरखौ मोननो थाङा नङा होमबा दा बेहाय जोङो मा ना बै बानायनानै फाननो हायो आरो जोंङा होमबा नाफाम बानायनायजों जोङो मा मुलाम्फाबो मोननो हायो गोबां गोबां रां मोन नङा होमबा बेनिफ्राय जो रां मोननो हायो फाननानै बेनिखायनो जोङो मा बेफोरखौबो सोलोंनानै रोंनानै थानाया मोजां माबोरै सङो नङा होमबा दा नोंथांजोंहाय बेफोरखौनो आङो सावरायबाय आरोबाव गोबां सबाइ साम' अनला दाउ नारजि अ अमा बेफोरबायदि दङ दा बेफोर ओंख्रिफोराबो जोंनि माखासे बर'फोरनिनो एंगार आाइ ओंख्रिखा आरो बेफोरखौबो जोङो मा मालाबाबो नागारनो हाखाया जोङो बेबो जोंनि बर आइजोफोरा बेफोरखौबो मा संनायाव जोबोद आखा फाखाखा आरो दा आङो नोंथां। जोंहाय जोंनि बर'नि माखासे बे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै बेखौनो सावरायबाय नोंथांजोंहाय सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दा समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा होन
औ औ नो
औ दे।